हेल' नोंथां औ खोनादों ना नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां औ गोजोन मोनाबिलिबा हर समनि नोंथांसिम गिबि बेयावनो गाहामलायनायखौ बावग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजान हामलायनायखौ जासिगोरो नाय थाबाय म आङो बर औ नोंथां दङ मानो होननानै बुङोब दा आङो मोनसे गोनांथार बाथ्रानि सायावसो रायजलायनाय होननानै कल खालामदों बे जाहैबाय जों जोंनि समाजाव जों जोंनि सोलोंथाइया माबायदि सोलायनाय लाबोदों एबा सोलायबोगासिनो दङ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों एबा जों मा मा मा होनो बिरोनदामियाव आवगायखो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा औ जों गोदोनिफ्राय आथिखालसिम बे सोलोंथाइया गोबां सोलायबोदों माने जेब्ला जोंहा गोदोनि समाव नांगौ रोखोमनि फरायसालि फोरोंगिरि माने गोगो सोलोंथाइनि आंखाल मोनबा गैयानोमोन जेरावहाया जोंहा मोनसे गुन गोनां फरायसालि मोननो थाङामोन बा खाथि खालिफोरनि फरायसालिफोरखौ आथिखालाव गुलि फलिखौ मोननो हायो बेनि आरो माखासे गोरा जिथा बा जिथाम गामि मे गोजौफबनो हायो आरो नो ज ज
जों खुमसि फोथायनाय बायदिसिनाया जोंहा गोमोरबोनो हमदों जेरैहाय जोंहा दायना फोथायनाय बा दायना बुथारनाय मोदाय दावदै फुजिनाय बा मोदाय गुजि फोथायनाय बिदिनो जोंहा सति सावफानाय सति सावनाय माने जेब्ला हौवाया थैयो अब्ला बेजों लोगोसे हिनजावखौ सावखानाय बेखौ बुङो आरो बिदिनो माखासे हारिफोरनि गेजेराव उन्दै गेदेर सानलायनाय मुगैलायनाय आरोहाय दङ जोंहा
अ
उन्दै बैसोआवनो हाबा होनाय बेबायदिनो दङ जोंनि गोदोनि समाव मा हिनजावफोरखौ जोंहा सोलोंथाइ लानो होआमोन बा सोलोंथाइ लानो खाबु होआ जेरैहाय हिनजावसाफोरखौ जोङो न'खरनि खामानिफोरावल बाहायोमोन जों बुंनो हायो नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि जों सोलोंथाइ नि जौगानायनि जाहोनाव मा जायो बे गोदोनि जे हेंथाफोर बा खोमसि फोथायनाय बेफोरो गैलिया होनना जों बुंनो हायो आरो नोंथां जायनि ज वनाव जोङो हिन्जावसाफोराबो आथिखालाव हौवासाफोरजों एखे एखे बा गोजौ थाखोसिम फरायबोनो हाबाय सोलोंथाइ लानो हाबाय जायनि गेजेरजों गोबां आयदायावनो बा दावगानायखौ जोंङो बुंनो हागोन बिदिनो जोंहा
सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ आथिखालाव मा फराय बिजाब फराय बिजाब माबानाय
स्केन खालामना नायला बेहायनो माशसे बिजाबनि जे फराफोर बा गियानफोर बा बायदि
आरो बेवहाय जोंहा मा बिजाब होनायजों लोगोसे माखासे भिडिअ बानायनायजों फोरोंथाइ होन जोङो नुनो हायो
सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां जौगानायखौ जों मोननो‌ हायो बेनिखायनो जौगानाय जोङो राहायाबो गोजौ‌ फारसे जौगायो आरो हाबा हान्थामेला दैनि हान्थामेला जायनि गेजेरजों दसौहैनो हायो थिग बेबायदि जों सोलोंनायनि लोगो
दोरोङारि आबाद मावनायखौ गारनानैहाय मोनसे बिगियानारि आदबजों जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोन जायनि गेजेरजों जोङो खम बा एसेल हायावनो जोङो गोबां बिबांनि आबादनि फिथाइखौ मोननो हायो जायनि गेजेरजों नोंथाङा न'खर दानाय एबा संसार खुंलांनाय गोबां मुलाम्फा बा हेफाजाब मोननो हायो आरो नोंथाङा बेबायदिनो जोंहा राजखान्थियारि बा राजखान्थियारियावबो जोंहा बे फरायनायनि गेजेरजोंनो गोबां जौगाबाय आरो नोंथां बिदिनो सुबुङा गोजौ फारसे साननो हानाय बायदिसिनाखौ जोङो मोननो हायो आरो
बिदिनो
जेरै अखाफोराव थांनाय मंगल ग्रहआव थांनाय बा बबेबा ग्रफसाफोराव माखासे जोङो सेटेलाइटफोर दैथायहरनाय बेफोरखौ जोङो सोलोंनायनि गेजेरजोंनो मोननो हादों आरो थिग बेबायदिनो जोंहा
सोलोंथाइ लानो थाखायबो गुबुन गुबुन जायगथिं थांनो हायो आरो आथिखाालनि मुगायाव खावु बेथ' हमो आरो जायनि दउनाव जों सुबुङानो समाजिरि जाहैनो हायो आरो बिब्दिनो जोङो समाज फोसागिरि नालाय खामानि मावलांनो हायो समाज
सम
नि सोमोन्दैनो फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनो फोरमायोबा
रोंगौथिखौ जगायो थिग बेबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंहा माखासे गामि गोदोनि समावहाय जोंहा मा जौ जुवा जों गद'फबना थोमोन नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइाव जौगानाय लोगो लोगो जोंहा बे जौ जुवाजों जेखौ बबबनाय बियो जोंहा गोबां ओनसोलाव गामि एरियायावनो जोंहा खम जालांनायखौ नुनो मोनसै। जायनि जाउनाव गोबां सुबुं
गावनि बा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि रोखोमनि हाबाफारि बे आथिखालनि गोथो एबा दावगानाय जदाया ज फोरमाय हारिफोरमायथिनाय औ औ नों नोंथाङा आं जेनेबा नोंथाङा दानि मुगायाव सोलोंथाइ लानानै माबायदि सोलायनो हमखो बेखौ नों थाङा मोजाङैनो फोरमायलांबाय आरो आङो फोरमायनो सानदों माने गोदोनि समाव सोलोंथाइ गैयै गैयै समाव जोङो जोंनि सुबुं माहारिया माबायदिमोन एबा जों माबायदि जिउ जों थांनानै थाबोदोंमोन बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थानो सानदों आं नोंथां
औ नोंथां खोन्थानो हागोन
ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जेनेबा नोंथाङा बुंलांखाबाय मोजाङैनो सोलोंथाइ सोलोंथायाइया जोंनि थाखाय मानो गोनां आरो मानि थाखाय नांगौ सोलोंथायाइ लायोब्ला समाजा गोबाङानो जौगायो एबा सोलायो बेखौ जों हमनो हायो आरो मोनथिखायो आरो नों नोंथाङानो बुंलांखाबाय जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों जोङो मा माबोरै जेरै जोंनि थांना थानायनि राहा मंगल ग्रह एबा माबा मोनसे गुबुन गुबुन हादराव दावबायनायाव थांनायाव बेफोरो होन आरोना नोंथ नोंथाङा बुंलांबाय दानिया आङो बेयाव माने आङो बुंनो सानगोन बे गोदोहाय जोङो सुबुं अनजिमाया सोलों थाइ गैयाबा मा बायदिमोन आरोना गिबियावनो आं बुंगोन जोंनि जोंनि सुबुं समाजाव गोदोहाय मा खालामनाय जायोमोनो जों सिगां मा खालामोमोन जोङो हौवाफोरखौल' एबा हौवानि फिसाखौल' जोङो सोलोंथाइ होनाय जायोमोन आरोोना जाय जायजों जोंनि गेजेरावसो मोनसे फोथायनाय दंमोन जाय हौवा हिन्जावनि फिसाया मालायनि फिसा होननाय बायदि जेनेबा ओ मालायनि फिसाया होननाय बायदि ओ बेयाव फोरोंनाय लेखा गोरोंबा लेखाखो फोरोंनाय बेयो माने फोरोंनानै जेबो लाब गैया मानो होननानै बुङोब्ला बेयो हिनजावनि फिसा दस्रायावसो संसार जाहैखागोन फोथायनाया जोंनि गेजेराव दंमोन आरोना बेनिखायनो मा खालामनाय जायोमोन हौवाफोरखौनो फार्स्ट एबा सिगां माबा ग्रोनाय जायोमोन लेखा फोरोंग्रोनाय जायोमोन आरो नोंथाङा गोदोनि समाव आरो हिनजावफोरखौ माबायदि फोथायोमोन एबा माबायदि सानना लानाय जायोमोन होननानै बुङोब्ला हिनजावनि हिनजावफ्रा खालि संनाय खावनाय जानायखौ रेडि खालामनाय एबा थियारि खालामनाय बैफोरावल' बिसोरो बाहायबोदोंमोन आरो ना हिनजावनि फिसाफोरखौ आरो गथ' गथ' सामलायनाय बैफोरबायदियाव एबा गथ' जोनोम होनायावल' बिसोरखौ बाहायदोंमोन आरोना आरो आङो बुंनो थांबावगोन जेनेबा गोदोनि समाव माखासे लेखा रोङैनि जाउनाव एबा लेखा फरायैनि जाउनाव मा जानानै फैदों नोंथां खोमसि फोथायनाय जोंनि गेजेराव माखासे गोबां खोमसि फोथायनाय दं आरोना बैफोरबायदि खोमसि फोथायनाया गोदोनि समाव बांसिन जानायखौ नुनो मोनोमोन जेरैहाय जोङो बबेबा बबेबा गामियाव दायना बुथारनाय एबा जा जादु ब्लेक मेजिक एबा मा होनो बेखौ खाला जादु होननानै बुङो बेखौ बेफोरबायदिया गोदोनि समाव बांसिन जानानै जानानै फैदोंमोन आरो जाबोदोंमोन आरो आरो सोलोंथाइ लायैनि जाउनावनो माखासे जोंनियाव बिदिनो खोमसि फोथायनायनि अनगायैबो गुबुन मोनसे से गुबुन फोथायनाय दंबावो बेनो जाहैबाय मा होनो बिसिखौ सावथार नाय जेरै फिसाय थैबा बिसिखौ सावथारनाय सर्टेज सिस्टेम होनदों बेखौ जेनेबा सथि आदब बै सथि आदबखौ बिसोरो गोदोनिफ्रायनो लाबोबाय थादोंमोन आरोना जोंनि ब्रह्म धोरोम ए बे औ माने जोंनि माखासे गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ लाबोदोंमोन जेरै फिसाय थैबा बिसिखौ सावथारनाय थैनो गोसो गैयाबाबो मा खालामनायमोन बिसोरखौ माने खाख्रबनानैबाबो बिसोरखौ सावथारफानाय जायोमोन आरोना नोंथां आरो उन्दै बैसोआव हाबा हाबा जानाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाया गोदोनि समाव बांसिनखौनो नुनो मोनोमोन गोदोहाय बैफोरनि सायाव मा जाया मा गैयामोन बिसोरो सांग्रांथि गैयामोन आरोना उन्दै बैसो आवनो हाबा होनानै एबा उन्दै समावनो संसार जाहोनानै बैसोर बैसोर जे माखासे दुखु जा सहायनांदों बेफोरनि सोमोन्दै बिसोर बिसोरो जेबो साननो रोङामोन एबा सान सानफेरामोन आरोोशना बिसोरो खालि मा सानोमोन बिसोरखौ जोङो हाबा होनो हाबाय जोंहा जोंनि एबा जोंनि लानांगौ टेनसन बैफोरो जोंनिया फ्रि जाबाय एबा उदां जाबाय होननानै बिसोर साननाय जायोमोन आरोना गोदोनि समाव बिदिनो गोबां दंबावो नोंथां जेरै आ बुंनो सानबावगोन जेरै माखासे गामिया लेखा खा रोङै रोङैनि जाउनावनो माखासे गोदोलांनाय जेरै मुगैलायनाय जेरै थाखो हिसाबै जोङो मुगैलायनाय गोरिब गोरिब धोनि बिदिनो माखासे मुगैलायनाया जोंनि गेजेराव जानानै फैदों आरोना नोंथां जेरै जोङो हाइ क्लास ल' क्लास जेरै जों ब्राह्मन सुध्र्य बैस' बेबायदि मोनसे होनाय दङ ना नोंथां जेरै गोदोनि समाव जायोमोन आरोना बे बैफोरबायदिया गोदो लेखा रोङिनि जाउनाव जादोंमोन गोदो बांसिन मा सोर लेखा फोरोंङो फरायनाय जायोमोन होनबा राजानि फिसा एबा राजा राजानि फेमिलि नखरनि मानसि बैफोरखौ बांसिन गोसो होयोमोन आरोना नोंथां आरो बुंनो थाङोबा गोबाङानो दा सोलायबोबाय आरोना गोदोनिफ्राय दा जों जोङो रुजुनो हाला मानो होननानै बुङोब्ला सोलों सोलोंथाइयानो जोंनो गासिबो होजोबदों होननानै बुंनो हागोन आरो नोंथां सोलोंथाइ मोननाय मोननाय लोगोनो जोङो जोंनि थांना थानायनि जिउ राहा लामाखौबो जोङो सोलायनानै लानो मोन आरो माखासे जोंनि खोमसि फोथायबोनाय गोदोनि समाव बैफोरबायदि खोमसि फोथायनायखौ लासै लासै जोंनि गेजेरनिफ्राय बुथारलांनो एबा फोजोबलांनो नाजादों आरो एबा नाजागासिनो दङ जेरै जोङो माखासे दस्रानि जोङो समाजाव जेरै बिसि एबा फिसाजो हाबा हाबा हरनाय बेबायदि फिसाजो हाबा हरनायाव मा मा खालामनाय जायोमोन नोंथां जेनेबा जोङो माखासे जोथोब हरफानाय सोरनिबा गिदिर गिदिर गिदिर माबा जेनेबा हाफोर माबाफोर फैसाफोर बै गोदोनि समाव जायोमोन आरोना नोंथां जाय बै माबाया बैयो जेनेबा आदबआ बैयो जोंनि गेजेरावनो जोंनि समाजावनो सोरजि सोलिबोदों आरोना लेखा रोङैनि जाउनावनो बैफोरखौ